हेलौ औ नोंथां गोजोन सानजौफुनि औ खोनादों?
फ्रियाव दं नामा?
औ दङ' आ आं फ्रियावनो दं।
नोंथांनाव आङो थारमाने दाथ' मा होनो दैज्लां बोथ फोराव जोंथ' माइ आबाद मावो ना माइ खिथि माने बिनि बाग नोङो मावजेननायनिफ्राय जोबजासिम फोरमायनानै होलांनो हागोन नामा?
अ हागोन माबाय बेखौ माबायदि मावो फोरमायनो ना?
बेफोर बे बे फसलखौ जोङो माबोरै दिहुनो माने माइ जाजासिम आरोना फसल माने फिथाइफोरखौ मोनजासि उ
औ औ उ हागोन दे आबाद आबाद होनोबाथ' जोङो आबादखौ मोननै रोखोमाव मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथ बोथोराव मावनाय आबाद मेसें बोथ थोराव मावनाय आबाद दायो दै ज्लां नालाय दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय आबादनि बागै सोमोन्दै खोन्थालांसै आं नोंनो माबायदि गायो
माइ आबादखौ मावनो जोङो सिगांग्रो खोथिया फोनांगौ जायोना
औ
खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो माइखौ गाजा बेरहोग्रोनांगौ जायो
औ
बेखौ गाजा बिरहोनो थाखाय जों बस्थायाव सोनानै माइखौ सोनानै फुख्रियाव गारसो नानै एबा रिं हाखरफोराव गारसोमनानै दोननाय जायो आरो ना सानथामफोरनि थाखाय खाय
उम
ओमफ्राय जों बेखौ बोखांनानै लांदां हायाव लखबनानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो हरसेनि थाख खाय बेखौ खाजा खिलि होनो
ओ ओं ना
ओमफ्रायो हालौगो फास्ट हालौवनायखौ जोंहा खारायनाय हालेवनाय बुङोना
औ औ बुङो
खाराय खारायग्रोनानै लाखायो खोथियाखौ फोनो थाखाय फास्थआवनो ओमफाय बिनि उनाव आरो हाग्राफोर थैनो थाखाय जों खेबनै हालेवबावनांगौ जायो गासै खेबथाम हालेवो ओमफ्राय हाग्रा फोरा थैबाथाय जोंहा दुब्लिया माइ फोनो थाखाय रेडि जाबाय होननानै जों मिथियो आरो
औ
ओमफाय दै थालिर बिलाइजों सोमनानै दोननाय माइखौ जोङो खादायाव लानानै फोनाय जायो ओमफ्राय खोथियानि बे फोनायखौ माने हौवाफोरा मावनाय जायो आरो हौवा मानसिफोरा हिन्जावफोरा मावा बेखौ‌ बेेफोर खामानिया हौवाफोरनि आमफ्राय जों माइखौ खोथिया महराव मोननो थाखाय जोङो मास मोनथाम सान नांगौ जायो बिनि उनावहाय जोंहा गायनो थाखाय फुजायो आरो
उम नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा बे खनथाम एवनायखौ मा मा मुङै मिथियो
फार्स्टनियाथ' खारायनाय
औ
ओमफ्राय गेजेर हालौवनायखौ मा मिथिला बेखौ मा बुङोमोन औ ओमफ्राय माइ खौ माबायदि गायो होनबाथाय जोंहा फार्स्टआव गायजेननाय माइ न'खरनि बिगोमाया आग लाजेननानै गाय जेननाय जायो आरो। बे आग लाजेननायाव अ गइ जला आफाद थै जरा, धुप, थुल थुलुंनसि दै गोथार इदि होनानै जों खुलुमग्रोनानै लानाय जायो।
अ नेम बायदि आरोना
बायदियै ओमफाय बिनि उनाव न'खरनि बिगुमाया फास गायजेननाय माइ गायजेननाय बेखौनो आग लानाय बुंनाय जायो आरो। बेनिफ्रायसो माइखौ गायसिगोन। बयबो
ओम
ओं ओमफ्राय बिदिनो माइआ माइ फिथाइ मोननो थाखाय मास मोनथाम टाइम लायो आरो। माइ मोनबाथाय जोंहा हासिगोन। हानानै नवाव लाबोनानै मारा होनानै बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोनो आरो जों जानो थाखाय।
ओं उम उम
ओमफ्राय माइरं माइरं खालामनो थाखाय जों बेखौनो माने नांगौ जानाय समाव हानै हानै माइखौ लामनानै मिलाव हैैनानै जों बेखौनो जावनानै जायो आरो। आरो जोंहा बेखौ फाननायबो जायो रांनि थाखाय।
गोनांथि जानायाव आरोना।
गोनांथि जानायाव फाननानै जों माने रां मोननायफोरखौ नांगौ बुस्थुफोर लाबोनानै नवाव लाबोनो हायो आरो।
उम उम
नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियोबा बुंना होनो हागोन नामा?
अ बिनि सो मोन्दै नोंथाङाथ' माखासे बुंखाबायानो आंबो बिब्दिबालाय नों फोरमायनो थिनदों फ्राय आंबो फंनैसो बिनि सायावनो आंबो सावरायनोसै आरो।
औ आंनिया माबाफोर थालांजोबबाय जेबो जानो हागौना बेनिखायनो नोंथाङा माबाफोर मिथियोबा
औ औ आंबो आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिजोबा एसेब्लाबो आंबो फोरमायनानै होनसै आरो बिनि बागैनो
औ
जोंनो गिबियावनो नांगौ मोनसे मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोङो माइ गायनो थाखाय माने गिबियावनो जोङो बा ख्रिनिफ्राय नांगौ जखानि माइखौ हाननानै माने बेखौ बस्थायाव सोनानै जोङो फख्रि एबा जायखिया दैयावनो आरोना गरखाइफ्राव जोङो साननै सानथामसो सोमनानै दोननाय जायो। जाहाथे औ खोथिया फोनो थाखा खाय ओमफ्राय बे खौ जोङो साननै उनाव बोखांनानै माने बेखौहाय हायाव मोनसे जायगा लानानै लखबनानै बेखौ थास' बिलाइजों खोबनानै आरो औ सायाव माने बस्थाबो खोबदेरना होनो हायो आरोना थारमाने बिदुङा बारा जाबासो बे खोथियानि गाज्रि जाया माने थाब ओंखारगोन नालाय। बिनिफ्राय एवखाना नै दोननाय दुब्लियावहाय बे खोथिया खौ सानसे एबा सानसेनि उनाव गाजा बेरनायनि उनाव बेखौ लांनाय जायो आरो।
औ
गिबियावथ' खारायजेनबाय खारायनायनि उनाव बेयावहाय सामोर होनानै थारमाने मै होबाय आरो। बेयावहाय बे माबानानै लाखानाय खोथिया खौ सोमनानै दोनखानाय गा खोथियाखौ लांनानै फोहैनाय जायो आरो।
औ खनबेसे हालेवनाय जायो आरो मा मा बुङो बेखौ नोंथाङा मिथियोबा खिन्थानो हागोन नामा?
हालेवनायाथ' जोंनि बाय बर'नि बायदिबाथ' खनथाम हालेवनाय दङ। गिबि हालेवनायखौ होनो खारायजेननाय आरो नैथि हालेवनायखौ होनो सामोर होनाय आरो थामथि हालेवनायखौ होनो बड' एवनाय बड' एवबासो माइया जोंनिया गायजानाय जायो आरो माने बुब्लियावहाय औ बड' एवनोनाय जोङो खोथियाथ' फोनायनि उनाव थ' बेखौ जोङो रानाय बायदियै दान मोनसे थामजि दिन माने बिनि बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ राबाय थारमाने जौबायबो आरो रानाय नुबाथाय जों बेखौ गावनि जखा बायदिय नायनानै फुनाय जायो आरो माखासे हाफोरखौ खारायनानै लाखानाय खारायनानै ला उनाव जों आलिखौ दाननाय जायो बिनिफ्राय सामोन होबाय सामोरोखांनायनि उनाव जोङो आलिखौ खोनानै लाबाय जोङो बिनिसाय ओमफ्राय बड' एवबाय बेयावनो खोथियाखौ फुखाना लाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो बेखौ गायनाय जाबाय आरो खोथिया फुखाना लानाय खौ खोथिया फुखाना लानायखौ जोंनो रोगानोबो जोंनो बाथिनांगौ आरो बेखौ जोङो औवानिफ्राय दानानै लानाय जायो जों खोथियाखौ रोगानो थाखाय
औ बेयाव मोनबेसे मोनबेसे लानानै रोगानाय जायो खोथियाखौ
बेयाव जोङो दांग्रि एसे लानायखौ नुयो आरो सोरबा बाराबो लायो
बांग्रेस सेयाव खै आखा खोथिया थायो
दांगांग्रिसेयाव फार-फारसेथिंजाय आखाब्रै आरो फारसेथिंजाय आखाब्रै आठथा थायो आरो आखा
औ बे खोथियाखौ बे खोथियाखौ सोर रोगानानै होयो
बेखौ न'खरनिनो बिगोमा हिनजावफ्राथ' हिनजाव मानसियाथ' इसिबां माने गिलिर थिखोनो हाया जाहैबाय बाननो हाया जाहैबाय बे न न'खरनिनो हौवा मानसिफोरा बेखौ रोगाननानै हैनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नांगोल जांख्रानि बागै एसे बुंना होनो हागोन नामा? नांगोल जांख्रा माखौ बुंनो हाबाय माबायदि जायो?
नांगोल जांख्रानि बागैथ' आङो बांद्राय मिथिजोबा। मानसिफोरनिफ्राय आं ओरैनो ससे सनै माने फंबा फंनै एसे एनै खोनादों आरोना
औ।
माने नांगोल जांख्रा होनोबा माइ गायखांनानै जोब था दिनाव जेब्ला गायखांगोन बेखौनो नांगोल जां ख्रा होननानै बुंनाय खोनानो मोन्दों आरो। बेयावहाय जोबथायाव बेयावहाय मानसि फोर गामिनि माखासे मानसिफोरखौबो लिङोना न'खरयाव न'खरनि मानसिफोरा। माखासे सावरि जानो थाखाय नांगोल जांख्रा जानो थाखाय बेफोर ओमफ्राय माइ खौ गायखांनायनि उनावहाय खोनानो मोन्दों न'खरनि मानसिफोरखौ हाब्रुजों सारफ'लायोनो आरो फुनलाय लायोनो आरो। बि दिनावहाय।
आरो बेयाव बाख्रिबो गायनानै
औ बाख्रि गायो औ जोबनाय दिनाव बाख्रि गायो बे बाख्रिखौ जों जोङो गिबियावनो खोथियाखौ एसे मुथासे माने बुरजा लानाय जायो बेखौ सोरगिदिं यै थुनाय जायो बिनि गेजेराव जोङो हाथरसे होयो।
औ।
ओमफाय बिनि गेजेराव आरो नोङो थंसेसो खोथिया माने गसासेसो खोथिया थुनानै होनाय जायो आरो। बाख्रिनि सोरगिदिं बेखौ गायखांनानै ओमफाय बेयावहाय बे दुब्लिनि दैखौनो सान्थि बायदियै सारनानै होनाय जा जायो आरो।
औ।
जाहाथे माइफोरा मोजाङै मोजां एम्फौ जाया मा जायाजासे औ-औ। मोजाङै मोजां ओंखारनानै फिथाइफोरा मोजाङै मोजां थेफा एम्फौ जायाजासे आवमा सोबाजासे मोजाङै मोजां मोननानै बाख्रियाव मोजाङै बाख्रि बुंजासे मोननो हानाय बायदि आरो।
बिनि थाखाय बेखौ खालामनानै गारबोनाय जायो आरो। ना ह माथ बे जांख्रायाव जों मा-मा जा जानाय जायो।
बेयावथ' जोंनि बर'नि ओंख्रि दोरोङारि जानाय बायदिब्ला
अ
मा होनो अनला ओंख्रिबो जानाय नुयो। जोङो अनलाजों मेवाइजों दाउजों सोरहाबा हांसो जों नङाबा फख्रियाव ना सारनानैबो जानाय नुयो आरो जोङो बेयाव। ओमफाय जोङो बर'नि दोरोङारि भाजि हिसाबैबो जोङो थालिर फस्ला थालिरखौ दाननानै बिनि सिंनि गोरलै गोरलै बिखंखो जोङो जायो भाजि बायसिस हिसाबै जोङो बियावहाय बेदर होनानै दालिबो होनो हायो नोङो एसे ओमफ्राय आलुबो होनो हायो आरो थालिर फस्ला। बेखौ एवनाय जायो आरो आरो जोंनि गोदोनिफ्रायनोथ' जोंनाव सोलिबोखानाय आजै आजौमोननिफ्रायनो जुमाय लोंनाया जोंनाव दंखायो बेयावहाय बिदिनो सारि लानानै जुमाय आरो भाजिफोरखौ माखासे लानानै जानाय जायो आरो।
औ बेखौनो नांगोल जांख्रा बुङो।
औ बेखौनो बुंनाय जायो जोबथा नांगोल जांख्रा।
बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय थाहरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै ना?